हेल'
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों
औ खोनादों।
ओ जों दा आन्जादाव माबोरै बिजाब फरायनांगौ बेनि सोमोन्दै सावरायबा जागोन ना नोंथां?
औ औ जागोन नोंथां।
उम उम ओ ओ आनजाद होननानै बुङोब्ला जोङो बुंनो हायो जे जोंनि फरायनाय बि बिथिङाव ओ जों गाव गावखौनो फरायनानै माबायदि सांग्रांथि लानो हादों बा माबोरै गियानखौ जोङो बुथुमनो हादों बेनि बेनि ओ सोमोन्दै ओ लिरफिननाय बेखौनो जोङो मोनसे आनजाद होननानै बुंनो हागोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओ जुदि जोङो सोलोंनायनि गेजेरजों बे आनजादखौ ओ माबोरै होनो हायो बे आनजादखौ होनो थाखाय माबोरै फरायनांगौ नोंथाङा फंनैसो बुं बुंनो हागोन ना
औ जागोन नोंथां ओ जोंनि फरायसा समाव फरायनायाव बयनिख्रुइबो देरसिन खामानियानो जाबाय जोंनि ओ आनजादाव मोजाङैनो फरायनाय ओ जिहेथु जोङो मोनसे आनजादखौ उथ्रिसारनो थाखाय जोङो मोजाङैनो फरायथारनांगोन बियो जोंनि साफ्रोमबो फरायसानिनि खामानि दा बिनिखायनो जोङो ओ आनजाद सफैनाय समनि आगोलनो ओ जोङो मोजाङै गोसो होनानै फरायनांगौ जेब्ला आनजाद सफैगोन अब्ला जोङो हाखु दाखोयै फरायोब्ला जानाय नङा आरो जों गोबां गोबां फरायसा खौनो होनजों जे ओ आनजादनि समावल' आनजाद खाथि खाथि जायोब्लाल' बिसोरो हाखु दाखुयै फरायो नाथाय बिसोरनि ओ फिथाइफोरखौबो फिथाइफोरखौ जोङो मोजां जानायखौ नुवा आरो जोंबो जोंनि गेजे गेजेरावनो गावखौनो बुंनो हायो जोंबो मा माब्लाबा समाव आनजादनि खाथियावल' फरायो नाथाय फिथाइनि समाव जों मोजां फिथाइखौ मोननो हाया आरो दा बेनिखायनो जोङो ओ आनजाद आनजादाव मोजां फिथाइ मोननो थाखाय जों गोबाव गोबां साननि सिगांनिफ्रायनो जों फरायबोनांगोन आरो दा बेनि बागै नोंथाङा आरो बो माखोबाफोर बुंबावदो
उम ओ आनजादाव फरायनांगौ होनना बुङो आनजादाव माब्रै उथ्रिसारनांगौ होनना बुङोब्ला जोङो खालि ओ फरायनायनि गेजेरजोंल' आनजादखौ ओ होगोन आरो ओ जोङो बेजोंनो आनजादनि नि थाखाय मोजां फिथाइ मोनगोन बे माब्लाबाबो जाथावना नङा आरो उम जेब्ला थाखो खथायाव सासे फोरोंगिरिया फोरोंगोन अब्ला ओ बे फोरोंगिरिनि गासै बुंनाय बाथ्राफोरखौ जोङो गोसोआव थि थि लानानै बुजिलांफानायजों लोगोसे जे ओ गाव गाव मोनदांथिनायजों फरायो फरायोब्लासो जोङो मोनसे सासे फरायसानि आनजाद होनायखौ उम मोजां फिथाइ मोनगोन होननानै ओ बुंनो हागोन खौ आं सानो आरो बिदिन्थि महरै ओ जोङो गोबां फरायसाफोरखौ नुयो मोनसे थाखो खथायावनो माखासे ओ गथ'फोरा ओ आनजाद लिरनानै जोबोद मोजां मोजांनो मोजां फिथाइखौ मोननो हायो नाथाय बे एखे थाखो खथानिनो माखासे फरायसाफोरा ओ खम बिबांनि ओ फिथाइखौ लानानै ओ आनजादखौ उथ्रिसारनायखौ नुनो मोनो बेनि जाहोनखौ जोङो नागिरना मोनोबा बुंनो हायो जे उम फरायनाय आरो फरायनाय आरो ओ बुजिनाय बे बेयो ओ सासे गथ'नो मोननैयाबो गोनां आं बेखौ बुंनो सानो आरो नोंथां
ओ दा नोंथाङाथारखौनो बुंदों फरायनाय आरो क्लासाव फोरोंगिरि फरायनायखौ गोसो होनाय बे मोननैखौबो जोंनो नांगौ। अ फोरों फोरोंगिरिया जायखौ फोरोंदों बेखौ बुजिया लासिनो ओ बा फोरोंगिरि फोरोंनायाव थायालासिनो गाव हारसिंनो फराय अब्ला माखासे आयदाखौ जों बुजियाबो जानो हागौ जायनि थाखाय जोंनि गेजेराव जेराव सोलोंनो हायैनि जाहोना बेखौबो मोनसे गिदिर जाहोन होननानै बुंनो हायो बेनिखायनो ओ आनजादाव मोजाङै उथ्रिनो थाखाय जोङो फोरोंगिरि फोरोंनायखौ मोजाङै खोनासंनायजों लोगोसेनो ओ बेखौ गावनि आनजादनि समाव मोजाङै फरायनानै जोङो मोजाङैनो रिजाल्ट मोननो हागोन दा बेखौ आं सानो आरो दा बेजों लोगोसेयैनो जोङो आनजादाव फरायबाय थानांगौल' बेबो नङा। ओ माखासे समाव जोङो सम सम जोङो माखासे गुबुन खामानिफोरबो मावनांगोन जेरै एक्सारसाइस बियाम यगा बेफोर खामानिखौबो माव होफानांगोन नङाब्ला फरायबाय थायोब्ला ओ मानसिनि मेलेमा माखासे गोसोआव लानो हानाय गोहोखौबो खमायलांनायनि ओ खमायलांनाय सिमां मोनसे जाथाय जानो हागौ आरो दा बेखौ जोङो मोजाङैनो बुंनो हाया बेनिखायनो फरायनायखौल' लायाबाय थायालासिनो फरायनायनि गेजेर गेजेर माखासे फिसा फिसा खामानिफोरखौबो जों मावनांगोन आरो
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां बेजों लोगोसेनो जोङो माखासे बिदिन्थिखौ बुंफानो हायो जे उम खोनानाय बायदिब्ला सोरनिबा गारजेन बा सोरनिबा न'खरनि मानसिफोरा बुंनाय बायदिब्ला बियोथ' जोबोरैनो फरायोमोन नाथाय मानो बिनि मा ओ फिथाइया आनजादनि फिथाइया एसेबां खम फैगो बेथ' बिदि जाथारना नङा जानो हागौ बेखौ सोरबा मेगन नांदों बा मेगन खोख्लैदों बेफोरबायदि होननायखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय खायसे ओरै बेबायदि दङ जे ओ बिजाबसो फरायदों सो मेगनजों फ मेगनजों नायनानै खुगाजों फरायदों नाथाय बिनि गोसोआ बहाबा बहाबासो दंहैयो बिनि गोसोआ बिजाबनि सायाव गैया अब्ला बियो खुगाजोंल' फरायलांनानै गोसोआ जुदि बिजाबाव मा लिरदों मा होनदों बेफोरखौ नो नोजोर होनानै गावनो बिजिरनानै साननानै लायाब्ला अब्ला बिनि फरायनाया मोनसेबो गोसोआव थानाय नङा आरो ओ बेयो आनजादावबो मोजाङै लिरहैनो हानाय नङा अब्ला बेखिनियावबो जोङो बुंनो हायो दि उम सा साज्राङै नोजोर होनानै फरायबानो सासे फरायसाया मोजां फिथाइखौ मोननो हागोन बे नङा जेब्ला फरायगोन अब्ला गासैखौबो बावजोबनानै बे फरायनायखौल' गोसो होनानै बुजिनानै बिजिरनानै नायनानैथि मिथि मिथियोब्लासो बेखौ सासे ओ मोजां फरायसा होनगोन अदेबानि बियो सासे मोजां लिरग्रा बा मोजां मार्क मोनग्रा सासे गथ' जानो हागोन आङो बेखौ बुंनो हायो फरायनायनि बिथिङाव
औ औ नंगौ नोंथाङाथारखौनो बुंदों ओ जिहेथु जों गोबां खोनानो मोनदों बिमा-बिफाफोरा बेफोर बाथ्राखौनो बुंदों ओ खायसे फरायसाफोर दं जेरै न'खराव न'आवनो थानानै बिसोरो ओ बिजाब फरायग्रा टेबोलाव जिरायबाय थायो बा बिजाब फरायबाय थायो नाथाय बिसोरो बेसेबां गोथौवै फरायदों बा माबायदि गोसो होनानै फरायदों बेफोरखौ जों बिमा बिफाया नोजोर होआ ओ थे‌ लेखा बिजाब फरायदों होननानैल' साननानै लाबाय थायो नाथाय बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय। ओ बिजाब फरायनाय समाव माबोरै फरायनांगौ माबे आयदाखौ फरायनांगौ माबे आयदाया जोंनि आनजादाव फैथावना बे बेफोरबायदि आयदाखौबो जों फरायनो सोलोंनांगौ अब्लासो जोङो आनजादजों गोरोबनाय माखासे फरायनोबो हा गोन आरो दा बिनि थाखायनो जोङो आनजादाव मोजाङै उथ्रिनो हानायनि बेफोरखौनो लामा होननानै बुंगोन मानोना ओ आनजादाव फैगोन फैगोन माखासे आयदाफोरा फोरोंगिरिया जायखौ थाखोनि समाव ओ बुजायनानै होयो बेफोरखौनो जों बांसिनै फैयो होननानै मिथियो बेनिखायनो फोरोंगिरिया जाय थाखोआव फोरोंदों बै फोरोंगिरि फोरोंनायखौनो जोङो फरायनाय समाव मोजाङै ओ‌‌ गोसोखांफिननांगोन आरो अब्लासो जोङो आनजादाव मोजाङै फिथाइ मोननो हागोन।
नंगौ नोंथां नोंथाङा सैथो खोथा बुंदों। अब्ला सासे सासे गथ'आ आनजादनि सिगां सिगांनो माबायदि फरायनांगौ बेबायदि बाथ्राखौ साननानै लायोब्ला जोङो मोनफ्रोमबो बिथिंखौनो नायनो गोनां जायो जेरै गोसो होनानै फरायनाय फोरोंगिरिनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ ओ गोसोआव लानाय गावनो बिजिरनाय बेफोरनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ आरो बेजों लोगोसेनो औ आं बेजों लोगोसेनो मोननैसो बाथ्रा दाजाबफानो सानबावदों जिहेथु गोबां फरायसाफोर दङ ओ फरायनायाव मोजाङैनो फरायो नोंगौ जोंबो नुबोदों आरो ओ सोङोब्लाबो बिथांमोनहा मोजाङै खोन्थानो रोंगौ नाथाय आनजादानि समाव जेब्ला बिसोरो आखाइजों लिरगोन अब्ला बिसोरनि लिरनाया लिरनायखौ जोङो ओंथि गोनां जानायखौ नुनो मोना। आरो खायफायाव जेसेबां बुरजा लिरनांगौमोन बेसेबां बुरजा लिर लिरा बेबायदिनि जाहोनावबो जोङो गोबां फरायसाफोरा माखासे फिथाइफोरखौ जों मोना मोननैखौबो नुनो मोनदों आरो
नोंगौ नोंथां ओ अब्ला जोङो बेबायदि सावरायनायाव हायोदि सासे गथ'आ गोख्रों गोख्रों जानोबा गोख्रों गाव गावनो राफोद जानोबा ओ बिमा-बिफायानो गाहाय बिफाव लानांगौ। होननानै बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ
अब्ला जोङो सासे गथ'खौ फरायसालियाव थांहोजेनगोन अब्ला बे गथ'नियाव जो-जोनोमजों फैफाखानाय जेबो गियान बा आखुवा थाखाया बेखौ बो बिमा बिफानि गेजेरनिफ्रायसो मोननानै लानाय जायो बे समावनो बिमा बिफाया जुदि बेखौ मोजां नोजोरै नायनानै बिनि ओ उननि समनि गोग्गो गियानखौ सायख'नानै दिन्थिनानै होआबा बेयो जानो हागौ गुबुंले लामाजोंबो थांनो हानाय बे समाव ओ जेब्ला मोजां लामाखौ नागिरनानै हो होनो हाया अब्ला उननि समाव बिनि आनजाद लिरनाय आनजाद लिरनायाव बिजाबखौ माबोरै फरायनांगौ बिनि गियाना थाहैयाबो जानो हागौ अब्ला जोङो सासे गथ'खौ नायोब्ला बिनि गासै ओ थांना थानायनि ओ सोनारनो गोनां आयदाया बिमा बिफानाव थायो। होननानै आङो बुंनो सानो नोंथां।
ओ सासे फरायसाया बे सासे फरायसाया जेब्ला आनजादाव मोजाङै उथ्रिनाय बा सासे मोजां फरायसा जानाय बा सासे इयुनाव जाफुंसार जानो हानाय बे गासै सैखौबो जों नायनो थाङोब्ला बिमा बिफाखौबो जोङो ओ हेफाजाब होनांगौ बा मोनसे गिदिर दायथ' थायो होननानै जों बुंनांगौ मानोना सासे फरायसाया गाव हारसिङैनो गावनि थांखिखौ होसोजोबनो हाया बिमा बिफानि हे हेफाजाब आरो माखासे नारसिननाय थिन्नाय बेफोरनि गेजेरजोंसो सासे फरायसाया गोसो जानानै गावनि थांखिखौबो होसोनो लायो दा बेफोरबायदिखौ जों नुहुरो आरो नाथाय जों गोबां नुहुरो दे खायसे बायदि न'खराव गावनि फिसाफोरखौ मोजाङै फरायनायाव दिथा होआ बेफोरबायदियाव फरायसाफोरा गावनि गोसो बायदियै थानायखौ नुनो मोनो जायनि जाहोनाव फरायनि जाहोनाव आनजादनि फिथाइआ गाज्रि जानायखौबो जोङो गोबां नुनो मोनदों बेफोरनि गुबै जा जोङो बिमा बिफानिखौबो होननानै बुंनो हायो मानोना फरायनायखौ गावनि फिसाफोरनि सायावल' हगारनाङा बिमा बिफायाबो फिसाफोरजों माखासे सम होफानांगौ। फरायनायाव दिथा होनांगौ आरो आं बेखौनो सानो।
नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों ओ जेब्ला जोङो बे आयदाखौ सावरायगोन अदेबानि ओ आनजादाव माबोरै बिजाबफोरखौ फरायनांगौ होननानै सावरायनायाव जोङो मोननो हायोदि ओ जों जेखौ सावरायदों बेखौनो नङा होमबा नोंथां ओ जेरैबाय ओ गोसो होनानै फरायनाय बिमा बिफानि बोसोनखौ लानाय ओ फरायसालियाव ओ फोरोंगिरिनि बुंनायखौ नोजोर होनाय बेफोरखौनो ओ जोङो गोसोआवथि लानानै जेब्ला ओ जिउआव आवगायगोन बा फरायनायाव दावगालांगोन अब्ला सासे गथ'नि फरायनाया आनजादाव मोजां फिथाइखौ मोननो हागोन होननानै बुंनो साननानै ओ सम बायदियै जोंनि बे रायलायनायखौ आं बेखिनियाव फोजोबनो सानो नोंथां
औ जागोन नोंथां नोंथांजों ओ आनजादाव माबोरै फरायनांगौ बा आनजादनि थाखाय माबोरै मानसिया रेडि जानांगौ बेनि बागै रायलायनाय गोजोननाय मोनबाय गोजोन्थों
गोजोनथों